हेलौ अ नोंथां औ खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय थादों खोनादों।
औ
नोंथांङा बुंदो मानि सा याव दिनै रायलायगोन जोङो।
औ दा दिनै सावरायनो गोनांथ दङमोन। ओमफ्राय। जों जोंनि जि बैसागोनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आं सावरायजागोन दा?
औ सावरायजागोन सावरायजागोन।
अ बैसागुनि सायाव जेनेबा आतचा ओरैहाय नोंथांमोननि जि। बैसागु। फोरबो बेखौ अ माबोरै माबोरै बे फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
अ बैसागु फोरबोखौथ' जोंनिथिंजाय हायो बिराद रंजा बाजा फालियो आर रोना माने गोसोफ्रानो जुदि नोङो बैसागुआवहाय माने नोङो बैसागुफोर फालियाबाबो माने आं जोंखौहाय होनाखै आरोना। माने जों बर'फ्राथ' फालियोना बैसागुखौ जुदि सोरबाफोर बे बैसागुखौ जोंनि रंजानायखौ सोरबा जों बर'नि अनगायै सोरबाफोर नुबाबो माने ओरैबायदि गोसो बोनो हानायखा आरोना माने बिसोर बिसोरो रंजाफानो गोसो जाखागोन आरोना बिदि बायदि रंजायो आरो औ आरो जोंथ' ओरैनो बैसाग बैसागुआवहाय बैसागुआथ' बो जोंना मोनथाम मोनब्रै बिदिनो आलादा आलादा फालियो नालाय। ओमफाय जोंथ' जे मानसि ओ बै सिगाङावथ' जोङो मोसौ बेफोरखौ थुखैनाय मानाय बिदि खालामो ना औ दैयाव लांनानै थुख थुखैहैयो। आरो मोसौनो माब बा फोननानै होयो।
बे गाब फोथा फोननाय औ अ।
थायो माला माला गानहोयो। मोसौनो आरो बै गोजाम गोजाम दुरुंफोर खौहाय आय जोङो औ सोलायो औ बिसोरखौहाय माने दिनखालि थुहैखां माखां मोसौखौहाय हगारनानै हरो आर ना? औ हगार हगारनानै हरबाय ओमफ्राय जेब्ला बेलासि जायो अब्ला बिसोरखौ गोदान, दुरुंजों खानानै, लाबोनाय जायो आरो खानाय जायो आरोना औ ओमफ्राय हायो बे जे मानसिनि औ मान औ मानसिनि नालाय बेवहाय मानसिनियावहाय, जोङो ओ गेदेरफोर मान होयो आरोना माने गेदेरफोरखौ खुुलुमना नानै मान होयो जोङो औ ओमफ्रायहायो उन्दैफोर खौ माने मोजां अननाय माबा अनसायो आरो अनो आरो ना औ औ उन्दैफोरखौ औ औ ओमफ्राय जोंङो जायो बिदिनो अ बिनि उनाव गो गोखा गोखै जायो आरो रंजायो माने औ औ रंजायो आरो ओजों माने सासे ओमफ्राय सासे माने बिनियाव, बैनि न'खर बैनि न'ख न'खर थांनानै जोङो रंजाहैयो आरोना ज' ज'यैहाय आरो ना हारसिङै नङा माने ज' ज' हैयो जोङो औ जमा जमायै आरो जोंथ' गाननाय जोमनाय, माने साजायो गावखौ साजायो, मोजाङै बर'नि द्रेस,
जि ड्रेस औ औ गाननाय जोमनाय लाना औ औ
सिंग्रा फुरा गानो जाहैबाय गामसा आरो मा होनो औ गामसा, आर'नाइ बिदि ला गाननानैहाय ओ गाननानैहाय मोसानो थांङो आरो सिख्लाफ्रा दखना बिदुन गाननानै बेहाय आरो ओ सादोर लानानै मोसानो ओंखारो आरोना आर'नाइ लानानै बिदि औ । आरो सेंग्राफ्रा सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिसोरो ज' ज' माने न' न' थांनानै मागि होयो माने ओ मोसाहैयो रंजाहैयो औ आ आरो बोराय बुरिया बोराय बुरि थांनानै रंजायो।
औ आलादा आलादायै औ आलादायै थाङो जेनेबा जोंनिथिं ज ' जि बैसागो फोरबो बेयो नोंथांमोननि बायदिनि एखेयानो फ्राय। अ बे नोंथां बुंनाय बादिनो जेनेबा नैबे अ जेब्ला मोसौ थुखैनायाव बे मोसौ थुखैनायाथ' बिदिनो थांबाय। गोखा गोखै लानानै। बै मा होनना बुंदों लाव फान थाव हालदै बायदिसिनाखौ बिदिखौ लाबो गाय लानानै आ बिसोरखौ सारो । सारना बि थुखैनाय जायो आरो बेजों थुखैबाय बे दहाय बुंनाय थाव फुनलाय औ औ औ बेहाय गान खननाय जायो जेन'बा मा होन्ना बुङो बे बेखौ अ लाव जा फान्थाव जा आ जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारा
ए आं आङो गोरोंथ' आं नोङो आङो नोंनो मोजां खोनन्थानानै होनो आं गोरों खनो। उम औ लाव जा फान्थाव जा दा बोसोर बोसोर एरबाय था। बिमा गायदे बायदि दा जा। बिफा गं मेना बायदि जा दिंग्रि बिफानि लावथि क्रि क्रि गान्थि नों जागोन बलद जात बिमानि किटेर बि फानि खिटेर। नों जागोन जांगिला गे दे।
औ औ बिदि खनो औ आं एसे बावबायमोन नालाय औ मोजां जादों। बेबायदि मेथाइ खननानै मुसु खौ थुखैनाय जायो औ बे मोनसे खुगा खुगा सलिबोनाय खुगा मेथाइ बादिबो जाहैबाय मोस
औ नंगौ ओं।
दा बेखौ खननानै जों मोसौखौ थुखैयो। ओमफाय नेक्स्ट जा बैस जागोन एक थारिखआवथ' बे मानसिनि बैसागो होननाय जाहैबाय। बे मानसि बैसागुआव दहाय बुंंनाय बायदि खुलुमनाय मानायथ' थाबाय। मासे गिदिरफोरखौ गावनो बिमा बिफाखौ। गिदिरफोरखौ मान होनाय सनमान होनाय। उन्दैफोरनो अनसायनाय। ओमफाय बिनि उनावहाय ओ जेब्ला ओ दुइ थारिक जाहैगोन दुइ थारिखनिफ्राय ओरैहाय माबासिम एकनिफ्राय दुइ ओ सात थारिखसिम रंजानाय जायो नालाय बैसागोआ। बैसागो होननाया दा बेहाय दुइ थारिखनिफ्राय जों बिदिनो गामि गामि बा न'खर न'खर थांनानै ज'ज' जाय थांबाय। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बिदिनो जमा जमा थांनानै रं जाहैबाय। गावनि जाहा रिनि दामजु खामस सिफुं, सेरजा, जथा जि मोनो आरो बे रोबों ख'रा संजा थरखा बिदि लानानै जोङो बाहाय हैमा बेखौखो बाहायनाय जायो आर बेखौ दामनाय जायो। थरखाफोरखौ दामो। दा बेबायदि आरो। बेहाय जोंनि जि मोनसे खुगा मेथाइ बा बैसागु मेथाइखौ खननाय जायो। बेैसागु मेथाइ ख खननानै आम फायो मोसाबाय सेंग्रा सिख्ला। ज' जयै मोसाबाय ओमफाय गाननाय जोमनायाथ' बर'नि गाननाय जोमनाय थाखाबाय। दख'ना बिदन होननाय। फास्राया थाबाय, गामसाया थाबाय हौवाफोरनि दा बेबाय दिनो जोंनियावबो बिदिनो मोसाबाय जोब थि एबा सात थारिक ओ सात बैसागो खालि ओ हैदिन खालि माने जोबथि नालाय गुबुन गामियाव थांला हैदिनखालि। गावबा गावनि गामियाव न' न'खरफ्रावबो हाबनाय जायो आरो हैदिनखालि जमा जमायै हाबनानै बेखौ फोजोबनाय जायो। बिनि उनावहाय ओ जि मोनसे गामि गामियाव मोसानानै फैबाय मोसानायनि उनाव बिनि मुङावहाय न'खरा जि अनसुंथाइ हरनाय माइ माइरं बा थाखा हरनाय औ औ औ हरो औ बे हरनायखौ बे साननैसो उनावहाय बाजार खालामनानै जमायै मोनसे मा होनना बुङो बेखौ ओ लाव खार ओंखाम जानाय ना पिकनिक जानाय औ लावखार ओंखाम जानाय बिदि जमायै जाफिननाय जायो आरो जमा जमायै जमायै जानानै दिनो फोजोब नाय जायो आरो बैसागुखौ।
औ बेखौथ' अ' बेखौथ' बैसागु जोबनायनि उनाव जायोना बैसागुनि गेजेराव जायो नोंसोरनिथिं?
बेखौहाय जोंनिथिंजाय नैबे बैसागु मोसाखांनानै जेब्ला समा मिलायो समफोरा जेब्ला जायो अ बेखौ समखौ नायनानै जानाय जायो सानथाम सानब्रैनि उनावबो जायो सोरबा सोरबाया बि दि खालामनाय जायो आरो बे बाजार थाजार खालामबाय बास खालामखांनानै बिजों जाबाय आरो जमा हैनि गासिबो
उम
जिखिनि मोसानाय मानाय बिदि खालामनानै एसे ओ माने इन्टारेस्ट जायो आरो बिनि बैसागो जोबनायनि उनाव अ सेंग्रा सिख्लाफोरा बा बोराय बुरैफ्रा साननैसो माने बिदिनो उस बादाव उस बादाव खाम दामनाय मेथाइ खननायखौ खोमायाव रिंफैबाय थानाय खोनायो आरो बैसाग जोबनायनि उनावबो आरो माने सातदिन गाहाम मोस जाखांनायनि उनाव अ बेबायदियानो मोनसे खोमायाव रिंफैबाय थानाय जायो आरो उसाव बादाव उसाव बादाव मोनलायलायनाय बिदि जायो ओमफाय साननैसो उनावसो एडजास जांलांफिननो हायो आरो बेनि उनाव बेनि उनावहाय नै जोंना गायनाय फुनायनि जि फोथारनि आबाद बेहाय आ मानसिफ्रा बेस्थ' जानो गोनां जायो आरो बे बैसागोनि ओ जोबनाय लोगो लोगोनो बिदि मोनसे बोथोरजोंबो सोमोन्दो थाबाय बे बैसागुआ
औ नंगौ
औ औ बोथोरजोंबो
औ दाथ' जोंनि बे आरो बे जोंनि जे बैसागु मोसानाय बेफोरख खौ नुनानैथ' गुबुन गुबुनफ्रा बिराद गोमोहाबोना नोंथां
औ औ नंगौ बिराद मोजां नुयो जाहैदों गुबुनफोरा मोजां नुयो जाहैदों माने बिराद मोजां मोनो आरो जोंनि बे माबाखौ कालसारखौ बर'फोरा बेखौ मोजां मोनो एखमबा मोसानो खोन्थायो मोजां नुदों बेबादिहाय होननानै माने उ बाख्नायथाव आरो बे मोनसे बैसागु बे मोनसे हारि मानि जोंनि बैसाग
आरो बे जेब औ
मा होननायदोमोन नोंथाङा? बुंलाय
जोंनि बे माने जों जे गाननाय जोमनाय गानै जोमै मोसायोना माने बेखौ नायना माने मेगनानो अहाखाया आरोना ओरैबायदिखा औ नायबाय थानो औ समायफ्लेयो आरो ना नायबाय थानो बिराद मोज
औ बे दख'ना गोमो गाबा बिदन नामा बुंङो बेखौ दख'ना बिदनजों बिराद समाय फ्लेयोना?
औ
माने बेखायनो
हुम
आरो जोंनि जि बैसागु मोसानायनि स्टाइलफोराबो जि आदब बेफोरबो गुबुनजों माने एसेबो गोरोबो नालाय बिराद समायनासिन जायो दा बेखायनो नायनो समायनासिन जायो आरो
नंगौ नों
ओमफ्राय औ दा थां
ओ एबारथ' टाइम टाइम जाबाय नालाय दोनथ'नोसै अ औ दे नोंथां गोजोनथ थों